ओं औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दै राय लायनो सानदोंमोन नोंथां, हागोन ना?
ओ औ नोंथां औ हागोन हागोन।
नोंथांजों आङो जोंनि बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दै सावरायनि।
औ नोंथां औ औ औ।
जोंनि गेजेराव माने ओ सुबुं माहारिया गा सैबो गासैबो सुबुं हारिनि गेजेराव जोङो ओ हाबाखौ मोनसे बिबान महरै जोङो मोननो हायो मिथिबायना नों
औ औ नोंथाङ औ औ
हाबाया जोंनि माने मानसिनि जिउआव मोनसे मावनो गोनां बिबान महरै जानानै फैयो
औ औ
हाबाया माने हाबानि गेजेरजों सासे हिन्जाव आरो हौवाखौ मोनसे बान्दोआव खानानै दोनो
औ औ
खौसेथियै संसार जानायाव खौसेथियै खामानि मावनायाव बेबायदिनो मोनसे बान्दोनि गेजेरजों
औ
हाबाखौ माने खालामना होनाय जायो मिथिबायना नोंथां हाबानि गाहाय ओंथियानो बेनो खौसेयै थानाय हाबाया समाजारि जानानै फैयो हाबा जानाय लोगो लोगोनो औ जोंनि बर' समाजाव माने जोंनि हाबाखौबो लानानै माखासे बाहागो खालामनानै राननायखौबो जोङो मोननो हायो नोंथां
औ औ
जेरैबायदिहाय जोङो समाजखान्थिजों जानाय हाबा
औ औ
मिथिबायना नोंथां बेयावहाय माने समाजखान्थिजों हाबा जानाय होननानै बुंबा नाथाय समाजाव हाबाखौ लानानै जेसां माने नियाम आसार खान्थि नेमखान्थि बिफोरा दङ बेफोर गासै नेमखान्थिखौ लानानै बै हाबाखौ खुंनाय जायो माने बेखौ हाबा गोलाव होननानै बुंनाय यो नंगौना नोंथां औ बे हाबाखौ जोङो माने बर'फोरा गावनि समाजनि दानानै लानाय आसार खान्थिनि गेजेरजों खुंनाय जायो औ जोङो बेयावहाय बैराथि थानायखौ जोङो मोननो हायो हाबा गोलाव होनबाथाय नंगौ ना नोंथां बैराथि गैयाबा जोंनि बर' समाजाव हाबा जाया माने हाबा जानाया आबुं जाया होननानै गोराय बुंनाय जायो नोंथां
औ नोंथां औ
हाबा गोलाव होननाय लोगो लोगो जोङो बेयावहाय मोननो हायो ओ बैराथि थायो आरो गामिनि बेबायदि गावबोरा हादेंगोरा
औ
बै नेमनि गेजेरजों बे हाबाखौ खालामनाय जायो हौवा आरो हिन हिनजावनि न'खरनि मोननैबो न'खरनिबो माने राय लानानै
औ
औ खोथा लानानै गोरोबलायनानै बे हाबाखौ खुंनाय जायो
अ औ
औ बे हाबाखौ जोङो बेयावहाय ओ हुवा लाहानाव खालामनायखौ जोङो मोननो हायो
औ
औ जोंनि बर' समाजाव हाबा गोलाव होनबाथाय जोङो खैनानि न'आव थांनानैबो खैना गोदानखौ लाना फैना बरनि न'आव माने हाबा खालामनायखौ जोङो मोननो हायो
औ
बेवहाय जोङो मन्दप गायनायखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो मोननो हाङो नंगौ ना नोंथां औ बेयावहाय थालिर फस्ला गायनाय जायो
औ औ
बेवहाय धुब साथि बेबायदिनो माखासे बिबार आवा खनदों जों बे ब्रायनानै बेबायदिहाय माने मन्दपखौ साजायना दोननाय जायो
औ औ
आरो बेयावहाय माखासे सालाङि बाथि बेबायदि थानाय जों मोननो हायो सानदांगायाव औ बेबायदिनो जोङो बर'फोरा बेखौबो मोनसे जोंनि बर' समाजाव नेम होननानै जोङो फोथायनाय जायो
औ औ
औ हिनजाव गोदान ना बायदि रोखो रोखोमनि बर'फोरनि गहेना फाथि गानहोनाय जायो
औ औ
औ गासैबो गोथार गाननाय जोमनाय गासैबो न'आव बाहायनाय बेफोर मुवाफ्रा गोथार जा जानांगौ होननानै बुंनो बर' समाजाव फोथायो
औ नोंथां औ
खैना आरो बर गोदानखौ थुखैनो थाखाय जोङो आरो मा खालामनाय जायो दै लाना थांनाय जायो दैमाफोरावहाय बेबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे नेम होननानै जोङो मोननो हायो।
औ-औ!
औ बेबायदिनो जोङो मन्दपआव हाबा खालामनानै ओ--बेबायदिनो मन्दप फरायनानै बा जोंनि बर' समाजावबो सिन्दुर खथा बेबायदि खैना गोदानखौ गानहोनानै जोंनि गेजेराव हाबाखौ जोङो आबुं खालामनायख जोङो मोननो हायो नोंगौना नोंथां? औ! बेनि अनगायैबो जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनो मा माखासे ओ माखासे हाबाफोर जेरैबायदिहाय बाहागो राननायफोरखौ मोननो हायो जेरै दंखा हाबनाय हाबा होननानै बुंनाय जायो।
औ-औ!
बोनानै लांनाय हाबाथ' सिगाङाव दंमोन बेयाव। हाय माने हौवा लाहाल' राजि जायो हिनजावनि बिदासि माने जेबो राजि जाया बेखौ हिनजावा गावनि गोसो बायदि हाबाखौ खालामनायखौ जोङो बे हाबायाव मोननो हाया।
औ-औ!
बेखौ हौवानि गोसो बायदिसो जानाय हाबा होननानैबो बुंनाय जायो। नंगौनाा नोंथां?
औ नोंथां औ
औ बे हाबाफोरा आथिखालाव नुनो मोनलाया। बेफोरो जोबनानै थांबाय। आरो जोंनि गेजेराव बो रान्दि आरो बालदा बेबायदि हाबा जानायखौ जोङोबो मोननो हायो।
औ-औ!
औ! बे हाबाया थेवब्लाबो जोंनि समाजारि आसार खान्थिजों हाबा जानाय। बे नेमखौ जोङो बेयावहाय मोननो थाङा नोंथां।
औ नोंथां औ!
बेहाय बैराथि थानायखौ जोङो मोननो हाया।
औ औ
बेनि अनगायैबो जोङो मोननो हायो खारसननाय हाबा।
औ
नोंगौ ना नों
औ नोंथां औ औ।
बे खारसन्नाय हाबाफोरावबो जोङो मा खालामनाय जायो ओ हिनजावा गावनि न'खरनि माने न'नि मानसि फोर बा बिमा बिफाफ्रा गावनि ओ मोजां मोननाय सेंग्राखौ गनायाबा बा हाबा होनो नागिरोबा नायागिराबा जोङो माने खारसननाय बै माने हिरिया जाहैयो आरो। खारसन्नाया जाहैयो आरो। आरो बे गायसन्नाय खारसननाय हाबाफोरावबो जोंनि बे नायनानै लांनाय सङै सङै खालामनाय समाजारि आसार आसारखान्थि बायदिहाय जोंनि गेजेराव बे हाबाखौ नुनो मोना।
औ
औ बेबायदिनो बैराथि लाबोनाया बे हाबाफोराव जानायखौ जोङो मोननो हाया।
औ औ।
औ बेखौ समाजा गनायब्लाबो समाजा हाबाखौ बुंब्लाबो जोङो बेयावहाय माने हाबाखौ जोङो मोननायखौ नुनो मोना आरो। समाजारि आसारखान्थिजों जानायखौ नंगौना नोंथां?
औ नोंथां औ।
सोमोन्दैयथ' आंनिसाय मोजां रोंगौ जानांगौ नोंथां? नोंथांनि मोनदांथिनि गेजेरजों जों आंनो फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ नोंथां औ जेरैबायदि नोंथांङा दा बुंलांदों जोंनि बर' समाज हाबानि सोमोन्दै ओ बेबायदिनो सुबुं माहारिया बु बुहुमाव जोनोम जानाय उनाव बेयो माने ओ हारसिङै थांनानै थानो हाया।
औ नंगौ नोंथां।
उं जेनेबा जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम थांनानै थानो थाखाय बेनो सासे जिउनि लोगोरि नांगौ जा मोनसे न'खर मोनस से फेमेलि नागौ जायो थिग बेबायदिनो हाबा एबा जुलिया सुबुं माहारिनि मोनसे समाजारि नेमखान्थि।
औ नंगौ नोंथां।
मोनसे मानसिनि थाखाय मोनसे ओ‌ गोनां रोंमोनथाय। मानसिया हाबानि उनाव समाजारि जानानै फैयो। लामा सामानि हेफाजाबै मानसिफोरा न जों न'खर थांलाय फैलाय। खौसे जानाय बे बादिनो हाबा खान्थिनि हेफाजाबै सासे मानसि एबा मोनसे नख'रा गुबुन सिनायथि गैयि मानसि एबा न न'खर जों सोमोन्दो खालामनानै आंगोथि सोमजियो आरो बेबायदिनो समाजनि दाथाया गोख्रों जायो आरो बेबायदिनो नों नोंथांङा बुंलांदों दि ओ माने बर' बर' समास नि हाबानि माखासे बाहागो ओ औ। जेरै सों सोंनानै लायनाय हाबा गोरजिया लाखिनाय हाबा खारसननाय हाबा बोनानै लांनाय हाबा दोनखारनाय हाबा औ दं। खा हाबनाय हाबा ओ बेबायदिनो सोंनानै लायनाय हाबा होनोबा जेरै जोंनि बर' समाज समाजाव। सोरनिबा नखराव हाबा जानो। गोनां बैसो जानाय सेंग्रा सिख्ला थायोब्ला। बै सेंग्रा सिख्लानि हाबानि थाखाय सोलायनाय ओ सोंलायनायनि गेजेरजों आरो गंनै नखरनि गोरोबलायनायनि गेजेरजोंसो हाबा खालामनाय जायो औ। बे हाबाखौ सोंनानै लाय ओ बे हाबाखौनो जेनेबा। सोंनानै लायनाय एबा हा सोंनानै लायनाय हाबायाव जेनेबा हाबा गोलाव होननानै। उं जों मोन्थिना मोननाय जायो औ गोरजिया लाखि नाय होननानै बुंङोब्ला बेबायदिनो हौवाया हिनजावनि नख नखराव थांनानै जेनेबा औ माखासे। खामानि मावनायनि गेजेरजों सिख्लाखौ गोजोन होनाय औ। सिख्लाखौ गोजोन होनायजों लोगोसे हिन्जावनि नखरनि बिमा बिफाखौबो गोजोन होनो हानांगोन। औ बेनि उनाव हिन हिन्जावनि नखरनि बिमा बिफाया सेंग्रानि आखलखौ जेनेबा औ। मोजां मोनोब्ला गावनि फिसाजोनि थाखाय बेखौनो माने मोजां जागोन होननानै गोरजिया लाखिनायखौ जों नुनो मोनो औ जेनेबा। सोरनिबा नखराव जुदि फिसाजो हारसिं थायोबा ओमफाय औ। बिदि बेबायदिब्लाबो माने गुबुननि नखरनि सेंग्राखौ। गावसिनि नखराव लाबोनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो खारसननाय हाबा होनोब्ला जेब्ला सेंग्रा सिख्ला सानै मोजां। मोजां मोन मोजां मोनलायो नाथाय सिख्लानि न'खर आरो। ओ माने। सिख्लानि जेनेबा सिख्लानि न'खरा बिनि बिमा बिफाया जेनेबा सिख्लाखौ गुबुननो हरनो नागिरोब्ला अब्ला बेयाव सिख्लाया हौवानि न'खराव जों खारसनफैनाय नुनो मोनो
औ औ नंगौ नों
औ औ आङो आंनि मोन्दांथिखौ नोंथांनो बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां औ।
औ औ दिनै बिदिब्ला बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ नोंथां औ दे औ।